हेलौ
अ हेल' नोंथां
औ नोंथाङा दायो फ्रि दंना
आं फ्रि दं नोंथां
अ नोंथांजों दसे सावरायनो हागोन ना
हायो नोंथां हायो सावराय जायो।
औ नोंथाङा बर'फोरनि खेल गेलेनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बिदिनो
मा गेले ननायनि बागै
बिदिनो फुटबल काबादि भलिब
हायो नोंथां एसे एनैखौ
औ दिलाय
जोंना दा ओरैनो जोंथ' गेलेबाय थानायाथ' दा फुटबलखौनो बांसिन गेलेयो आरोना
औ नंगौ
औ फुटबल गेलेनायाथ' माबा फुटबल गेलेनाया मोननै टिम थायो।
औ नंगौ नंगौ
उ मोनसे गावनि मोनसे एगेन्स्ट टिम मोनसे टिमाव मोनसे टिमाव जा एगार' जनहाय थायो आरो ना नों
औ नंगौ नोंथां
थिं एगार' जन बैथिं एगार'जन एगार' जननिनो माबा सासेया गलकिपार थायो।
औ
दसजना गेलेग्रा आरो ना दसजननि गेजेराव माबा सासेया माबा दिडिफेडार थागोन गेजेराव
औ नंगौ
ओमफ्राय बिथिं सानै माबा आगसिथिं दिडफेन्दार सासे ओमफ्राय आगदाथिं दिडफेनदार सासे साइड दिबिये होनना बुङोना इसोर गेज गेजेराव सासे ओमफ्राय इथिं आगदाथिं सासे आरो इथिं आगसिथिं सासे माबा थायो आरोना बिगदार थायो आरो
ओमफ्राय आरो इदिनो ओ गेमाथ' बे खौ गेलेनायनि माबा मोनसे समबो थायो ओमफ्राय नैबे गेलेनायनि मोनसे ओ बक्स बायदि जागाबो थायो आरो ना जेनेबा सिमा होनाय थायो आरो बे गेलेनायनि जेरै इ गलकिपा ओम गलकिपारजों गलकि माबा जों माने गलकि खाथियावबो थायो मोनसे बक्स थायो बे गलकिनि था हग्रा जेनेबा बे गल बे बक्सनि सिङाव गलकिया हमनो हायो आरोना बे बक्सनि बाहेरायाव हमबा ओमफाय हेन जायो आरोना।
औ
फायारि इं जा गोदोर मोनसे माबा थायो बक्स ओ बे खो राउन्ड गेलेनाय गोदोर बक्स थायो बे सिननि बाहेरायाव थांबा आउट जायो आरोना। ओ बिदिनो ओमफ्राय जेनेबा इथिं साइ गलकिपारनि जेनेबा जोंनि साइदआ आंनि साइडथिं इथिं गलकिपारनि नैबे खना खना साइदनिया इखै साइदथि गलखिनि इ साइद इ साइदखै थांबाथाय इफोरखौ करनाल हमो आरोना जेनेबा आंनि आंनि टिमा सोरनिबा आथिङाव नांबाय सोरनिबा माबायाव आइथिंफोरावनो गलखिनि आखयावनो जा हाबथेनायाव साइदथिं थांबाथाय इथिं आगदा थिं आगसिथिं साइदथिं थांनानै गलखिनि उनथिं थांबाथाय बेयो माबा जाबाय आरो ना कर्नाल नामा होनो यो जायो आरोना नोंथां ओ इनि उनाव ओ इदिनो करनाल जाबाथाय माबा एगेन्स्ट पार्टिया जोनो मोनो ओमफ्राय इसोरनि जोनायजों साइद जों थांबाथाय इसोरना करर्नाल जाया आरोना जोंनि ति जोंनि हानजानि जेनेबा जोंनि टिमनि फोरनिफ्राय सोरबा सासेनो नांनानै साइथि थांबाथाय इनासो जायो इदिखौसो करर्नाल हमो आरोना नोंथां।
औ नांगौ नोंथां।
ओं बिदिनो ओमफ्राय जेन माबा बेखौ जायो ओमफफ्राय उनाव जा खेलाव बे गेलेनायनि खेल एसे रुल थायो फुटबल गेलेनायखौ जेरै माबा आथिंखौ माबा जेनेबा सासे से गेलेबाय थानाय बेनि माबासिम बेनि खर'लासिम आथिं थिखोनो मोना बेखौ आथिं लासिम थिखोबाथाय माबा जायो आरो ना फावल हमो आरोना बेखौ।
औ नंगौ नंगौ।
ओमफ्राय आरो गेलेबाय थानाय समाव बोरैबा ओ गलखिनि बाहेरा बेलेगनियाव आखाइ आखाइफोराव नांबाथाय बे हेेन जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां उम।
अबे जायगायाव हेनजायो बेयाव बलखौ दोननानै जोनो मोनो आरो।
औ।
ओमफ्राय आरो बिदिनो माबा जायो फावल सावल जायो इदिनो माबा माबि जाबाथाय प्लेेनटिक स्लेेनटिक जोनो मोनो ओमफ्राय समाथ' आरो माथो होननो गेलेनाय समा अबावबा जोंना गेलेनाय थ' ओरैनो नरमेलि ओरै गामिफोराव गेलेनाया इदिनो त्रिस मिनित पसिस मिनिट बिदिनो गेलेयो बिदि बिदिनो गेलेयो आरोना नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो एसे अबावबा अबावबा एसे ओ जेनेबा एसे गोदोर इदिनो फैसाफोरनि इसे गेलेनो थांनायाव बेफोरावथ' इसे इदिनो आरो त्रिस मिनिट गेलेयो ओमफ्राय दसे सम हाफ टाइम होयो हाफ टाइम होनायनि उनाव साइद सेन्ज खालामो आरो ना नोंथां। बिदिनो ओमफ्राय बिनि उनावबो आरो गेलेयो बिदिनो थ्रिस मिनिट गेलेखांनायनि उनाव माबा जोबोोर बिदिनो नो दद्र द्रद्र जाबाथाय प्लेनदिक जोन मोनो ओमफफ्राय जुदि बे समनि गेजेराव जायहा बांसिन गल सोनो हायो बेनो देरहायो आरोना नोंथां जाय बांसिन सोनो जायनि टिमा बांसिन जोनानै सोनो हायो गल बांसिन सोनो हायो इसोर देरहायो आरोना नोंथ मोन्नै थिमाबो बिदिनो जेनेबा मोनसेबो जेबा मोन जेबो इथिंनाबो इथिंनाबो सोनो हायासै जिर' जिर' बा बिदिबा प्लेनदिं एबा ओइ बिथिंबो इथिंबो गरसे सोदों इथिंबो गरसे सोदों बेबो द्र' द्र' बिदि द्र' द्र' जाबाथाय्लेन जोंनो मोनो आरो ना नोंथां प्लेनदिं जोबनायावबो ओ। मोनथामसोोनोम मोनो दं फार्स्टआव मोनथामनाा खैथा जोनोमो मोनथाम ना मोनबा जोनोम मोनो दां आर ना नोंथां।
औ नंगौ।
बिफोर जोनायाव बिदिनो जायना हाबो मोनबा जेनेबा हमना ला मोनथाम जोनो होबाथाय मोनथामनि बिज बिथिंनि टिमाबबो मोनथाम इथिंनि मोनथ जोन मोनो ज बांसिन हाबोसोर बांसिन सोननाय इसोर देरासिगोन आरोोना प्लेनटिकआवबो
औ नंगौ औ नंथां नगौ।
मोनथामखौबो जेनेबा मोनथामखौ बैथिं बैथिंबो सो खामजोबबाथाय आरो खनसे खनसे बारायना होयो आरोोना जेन
औ नंगौ नंगौ।
ओमफ्राय नोंथाङालाय मा मा खेल गेलेफेरखो
आंथ'। आं फुटबल आरो भलिबल गेले बाया आरो ना नोंथां?
बलिबल गेलेबाय आरोना ओमफ्राय।
औ औ।
होमबा बलिबलनि बागै एसे फोरमायना होलाय नोंथां?
बल बल बग ना।
उम।
भलिबल गेलेनो थाखायथ' जोंहा बिदिनो। हेलौ।
ओं खोनादों नोंथां।
खोनादों ना?
ओ खोनादों नोंथां।
औ औ। भलिबल गेलेनो औ भलिबल गेलेनोथ जोंहा बिदिनो सातजन जायोना नोंथां?
ओ भलिबलाव सातजन सयजन जायो नामा नोंथां
सयजना औ
ओं जेनेबा इथिं सासे बनायग्रा ओमफ्राय एथिंओ सासेगो माने सिगां टिमाव माबा आरोना गेजेराव सासे बनायग्रा थायो ओमफाय आगदाथि ससे बुग्रा थायो आगसिथि ससे बुग्रा थायो
नंगौ नोंगौ नंगौ।
ओमफ्राय गेजेराव सासे माबा रिसिभार थायो ओमफाय ओ बे रिसि बारनि उनथिं सासे आगसिजों सासे आगदासिं थायो सासे थाहैदां माने सयजन थाहैदां आरो ना
औ सयजन थायो औ नंगौ
थिंबो सयजन ओ
सानैया साइद साइद बुग्रा थायोना
ओ सानैया साइड साइड बुग्रा थायो सासेया गेजेराव बनायग्रा ओमफ्राय सासेया गेजेर बिनि उनथिंनो सासेया रिसिभार थायो आरोना
औ नोंगौ नोंथां
ओइथिंनिफ्राय बु ओइथिंनिफ्राय बुना हरबाथाय इयो बलखौ लाखिग्रा इयो एक्सट्रा साससे थाखायो आरो ना बे सासेया ओ रिसिभ रिसि बे गेजेरना रिसिभारा रिसिभ बलखौ रिसिभ खालामनानै बै बे सिगांनि गेजेरनो बनायग्रानो इनो होयो बलखौ इयो बनायना होयो इथिं आथिं नंङाबा आग दानि बानायना होगोन ब
औ
नोंगौ नों
हायाव बेनि गेलेनायनिबो बे बक्सनि गेजेराव बे ब औ मोनबाय गोलैबाथाय बेयाव पइन्ट मोनो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां
बक्सनि बाहेरायाव थांबाथ' पइन्ट मोनला आरो
औ नंगौ नंगौ नोंथांमोननि जायगायाव मा गेमखौ माने मा खेलिखौ बांसिन गेलेनाय नुनो मोनो
जोंनि जायगायावथ' बेनोसै नोंथां माबायानो आरोना आरो जोंनियावथ' बांसिन फुटबलखौनो गेले गेलेयो आरोना नोंथा फुटबल खा्थि खला फोराव बिदिनो ग गथ'फोरखौबो गिदिरफोरखौबो माने बिदिनो दसे दसे गामिफोरावबो फिलप म गेलेला बोना फुटबल गेलेयो माबाबो जेनेबा बिदिनो फुटबलनि अनगायैबो बिदिनो खारनाय बारनाय जाम्प लं जाम्प बेफोरखौ एसे एनै गेलेला बायो आरोना
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो माबा काबादिफोरखौबो गेलेलाबायो
औ औगौ
उ
ओमफ्राय नोंथांमोनाव मा मा खेल गेलेयो
जोंनि जायाव ना
हो
जोंनियावथ' दायो बांसिन फुटबलखौ नुनो मोनो आरो बिदिेख काबादि क्रिकेटखौ खोब खम नुनो मोनो आरोना क्रिकेट गेलेनायखौ जोंनि जायगायाव
खम नुयो आरोना नोंथां
औ बांसिन फुटबलखौनो बांसिन नुनो मोनो नोंथां
फुटबलखौनो ना
औ औ ओरै गामि गामि औ बांसिन गामि खाथियाव माने फुटबल फिल्डखौनो बांसिन नुनो मोनो आरो ना
उम नंगौ नोंथां नंगौ
औ
होनबा नोंथां जासिगोनदां ना नोंथां सावरायनाया जोंना
औ दे
समाबो जाबाय ओं जाहाथे जाबा उनाव जा आरो सावरायनो मोनो नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय देनां आरो सम मोनबाथाय गेजेराव मालाबा सावरायनोसैदां नोंथां होनबा
औ औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय
ओं दे नोंथां